हेल' नोंथां औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां हैै नोंथां ओरैनो दंलाबायो जिरायनानै। अ' ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो होनदां नोंथां। नोंथां नै न'आवनो दङ।
नोंथाङा अबाव दं आदसा ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाखांबायमोन नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोनलै ओ खान्थाल बेगरजों आलुसोमोन ओमफ्राय ना बाथोन। नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि?
जोंना बयलारजों आलुसोमोन नोंथां।
अ' गोथाव आनो माथो नोंथाङालाय मा
आंबो दं नोंथां ओरैनो जिरनानै।
अ'।
नोंथांङा माबाफोर मावदों नामा
नोंथां आं नै जेबो मावथवाखै सानदुंबो गोसा नालाय ओंखायनो ओंखाम जाखांनानै दंफां सायावसो बार जागासिनो नोथां
होनोमबाथ' नोंथाङा फ्रि दंखायोना
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ मा आयदानि सायाव रायल्लायनो नागिरदोंमोन नोंथाङाबा नोंथां हेलौ नोंथां नोंथांनि हेलौ हेलौ